हेल' खोनादोंना नोंथाङा? औ औ खोनादों दे औ औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो? आङो ओरैनो दं ओरैनो दायो।
औ
बिदिब्ला नोंथांजों आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ
फैनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ जागोन दे सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना जोङो दावबायनायनि गेजेरजों माबायदिहाय ओ गावनि ओ साननाय हनाय खौ सोलायनो हायो बा सोलोंनो हायो बबेबा दाबसे गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरनि बागै मोनथिना लानो हायो। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हा गोनना आरो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दासिम दावबायहैखांखो आंनो
ओ फंनैसो बाथ्रा एबा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा? औ औ ओ बिदिनो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने साफ्रोमबो मा मानसिनो दावबायनानै मोजां मोनो आरो बिदिनो माने आं दावबायनानै मोजां मोनो बेनिफ्राय ओ दावबायनायनि गेजेरजों माने माखा माखासे गोबां गियानफोरबो जोङो आरजिनो हायो आरो जेरै- गुबुन जायगायाव थांनानै बै जायगानि माने ओ गासिबो माने कालसार माने हारिमुफोरखौ नायनानैबो माने गोबां सोलोंनो हायो। हायो आरो ओ साननाय हनायफ्राबो माने ओ न'आव थाबाय थायोब्ला माने मोनसे बाउण्डारिनि सिङावनो थाबाय थानाय जायो नालाय। ओमफ्राय जुदि बाहेरायाव ओंखारो ब्ला मोने ओ एसे माइण्ड फोराबो फ्रेस मोनो आमफ्रायो ओ सानाय हनायफ्रा गोबां सोलायो आरो गुबुन जायगानि बिदिखौ नु नानै ओमफ्राय दासिमावथ' ओ बिदि बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव थाङाखै। जोंनि आसामावनो माखासे जायगायाव गिदिंबाय बेनिफ्राय आसाम उम बिदि बाहेरावथ' ओ शिलंफोराव थांदों ओमफ्राय अरुणाचलाव थांदों आरो। बेनिफ्राय आंना बिदि गोजानाव बेलेगाव थांनाय जायाखै आरो।
उम उम नंगौ नोंगौ।
बेनिफ्राय आसामनि सिङावथ' बिदिनो गुवाहाटिफ्रावथ' ओ बेयावथ' थाबायनो थानाय जाखायो। बेनिफ्राय तेजपुरफोर आरो बिदि बेफोराव थांनाय जादों आरो।
औ नंगौ
औ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव थांफेरखो खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथां सोंनाय लेयखा आङो दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांनो फोरमायथिना होनो सै आरो आङो दासिम बबे बबे जायगायाव दाव- दावबायहैखांखो नोंथांनो आङो
ओ फंनैसो रावाव फोरमायना होनो सानबायदि औ औ।
बिदिब्ला जोङो दावबायनाय होनोब्ला जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो नङा होनोबा नोंथां जेरैहाय जोङो फरायसालिनि लोगोफोरजों दावबायहैनाय बा गावनि लोगोफोरजों दावबायनाय बा जोङो न'खरनि सोद्रोमा एबा फेमिलिफोरजों दावबायनाय गोबां रोखोमनि जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे जोङो दावबायनो गारि मथरजों दावबायनो हायो आथिंजों दावबायनो हायो बा जोङो उरां जाहाज बा रेलगारि बायदिसिनाफोरजों जों दावबायहैनो हायो आरोना। गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव दावबाय हैैनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जों दावबानायनि गेजेरजों मा सोलोंनो मोनो होनोब्ला जोङो गोबां सोलोंनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ न'आव थाबाय थायोब्ला जोंनिया माइन्द फोर बारा एसे फ्रेस मोना बा गुबुन नाव थाङोबोला जोङो बेफोरनि बागै मोनथिनो हाया जायो आरोना नोंथां न'आव था बाय थायोबोला बेनिखायनो जोङो दावबाय हैैनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो। होनना नोंथां। ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो दावबायनायजों
गेजेरजों हेफाजाब होनो हायो आरो दा नोंथाङां बेबायदिनो जोङो
ओ जेरैहाय जोङो मानास हाग्रामायावनो दावबायहैनो थाङोब्ला जोङो बेनि मिथिंगायारि नुथाय बा बेनि जिब जुनार बायदिसिनानि बागै जोङो मोन नोहायो बेयाव मोनथिनानै जोङो माखासे लिरथुम बिजाबफोराव लिरथुमना दोन हायो आरोना नोंथां जे जोङो हाग्राम थांनानै मिथिंगानि समायना महरफोरखौ लानानै जोङो लिरथुम बिजाबाव लिरथुमनानै बा बेनि बेवहाय मा मा जिब जुनार नुनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो लिरनानै
औ औ।
बेबायदिनो जोङो जायगायाव दावबायहैनो दावबायहैनो गोसो जायो आरो ना आङो नोंथां बेबायदिनो हाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानैहाय बैसोरनि ओ संसार जानाय बा बेसो रनि जानाय लोंनाय, गाननाय बेफोरनि बागैबो आङो मोनथिनो जोबोद ओ गोसो जानानै दोङो आरोना नोंथां जे जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबला ओ गुबुन हारियाहाय जोंखो माबोरै हाय नायगोन बा माबोरैहाय ओ जानाय लोंनायफोर होगोन बेबाय दि आङो जोबोद थांनो गोसो जानानै दं आरोना नोंथां आ-आंथ' दा गोजान जायगायाव बारा एसेबां दावबायफेराखै नोंथां होननाय बायदिनो आंबो दा खाथि खालायावनो
औ औ औ।
बिदिनो औ जोंनि खाथियावनो दोङो जेरै जोंङा सकि हाजो होनो दारागाव हाजो बेफोर हाजोफोरावबो जोङो दावबायैनो थांखांबाय आरोना नोंथां बेनि मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनो जोङो थांखांबाय आरो नोंथां।
औ। औ। औ औ नंगौ हागोन माने ओ दावबायनायनि गेजेर रजों जोङो गोबां आ माने गावनि साननाय हनाय बायदिसिना बेफोरखौनो गोबां सोलायनो हायो आरो। बेनिफ्राय ओ जोंथ' माने आङो आरोना बांसिनानो गुसु जायगायाव बांसिन दावबाय नानै मोजां मोनो आरो ओ बेनिफ्राय बिदि हाजो हाला थानाय जायगाफोराव बांसिन थांनानै मो जां मोनो बेनिखायनो आङो माने शिलं ओमफ्राय अरुणाचल बिदि जायगाफोराव बांसिनै थांनाय जादों आरो बिनिफ्राय बेफोरबायदि जायगायाव थांनानैबो माने गोबां सोलोंनो माने हानाय बायदि आं मोन्दों आरो जेरै ओ हाजो जायगायाव बिसोरो सुबुंफोरा थानानैबो माने गोबां खस्थ' खालामनानै बिसोरो खामानि मावनानै जायो माखासे आरो बिसनि जानाय लोंनाय फ्राबो माने जोंनिजों रुजुनानै नायोबा माने एसे आलादा रोखोमनि नुयो आरो। उम शिलंनि सुबुंफ्राथ' माने बांसिन बिदि माने बयल खालामनाय ओंख्रि बिदिखौ जायो आरो। बिसोर माने बांद्राय थावनि बेब'हार बिदि गैया ओमफ्राय जोंनियाबो बर'फोरना गोदोनि समाव बिदि थावनि बाहायनाय गैयामोन अब्लाबो माने आथिखालाव बांसिनानो माने खारैफोरखौ खम जायो थावखौनो जायो आरो औ ओमफ्राय दा बै शिलंफोराव थाङोब्ला बिसिनि ओ जि ओ ट्राइबेलफोर दङना खासियाफोर बिथांमोनहा माने बांसिन माने बिदि रुनाय ओंख्रि बेफोरबायदिखौसो जायो आरो बिसना। बेदरफोरखौबो रुनाय बिदि जायो। ओमफ्राय आरो खामानि मावनायखौ इसोर बेखौ नायोब्लाथ' जोङो माने गोबां सोलों नो हायो जेरै ओ खासियाफोरनियाथ' माने हिनजावफोरासो बांसिन माने खामानि हौवाफ्राबो मा वो खिनथु माने ओ बिगोमा हिसाबै माने बिगोमा हिसाब बायदियै हिनजावावफोराबो गोबां खामानि मावो आरो जेनेबा बिदिनो ओ बिसनाथ' हाजो जायगा जाहैबाय नालाय। ओ गाहायनिफ्राय गोजौसिम मालफोरखौ बिसिना मालाबा गारि मथर थाङाबा ओ रुजुननानैसो लाबोनांगौ। मानांगौ गोबां खसथ' आरो हाजो जों जायगा अन्थाइ थानाय हिसाबै बिसोरना माने खेथि मावनोबो खस्थ' जायो अब्ला बो माने ओ गोबां खेथि मावनानै बिसोरो ओ माने जायो आरो माने बेफोरखौ नायनानै जोङो गोबां माने सोलोंनो हायो साननाय फैयो आरो अह बिसोरो माने बिदि हाजो जायगायाव थानानैबो इमान खस्थ' यै मावनानै जानो हादोंब्ला जोंनाथ' जौयेन ओनसोलसो। हाफोराबो जोंना मोजां जोङो मोजां बेयाव जोङो गोबां बेफोरबायदि आबाद मावनो हागोन माथो बि दि मोनसे साननाय माने ओ सोलोंनाय बिदि फैयो आरो गोसोफोराव। बिदिनो आङो गोबां सोलोंनो हादों आरो माने माबा मोनसे गोदान सानखांनाय बेफोरबायदि सोलोंनानै फैदों आरो आरो बेजों लोगोसेनो बिसोरनि थानाय जानाय ओ माबायदि मानसिफोरजों रायलायनायनि बे बहार बेफोरखौबो माने नायनानै मोजां नाङो आरो सोलोंनो हायो। आरो बिसोरनिफ्राय गोबांनो बेफोरखौ मोननो हायो आरो औ बेनिफ्राय ओ जोंना खाथि खाथि खालायावथ' जोंनिया बिदि ओ जोंनिया ओरै थाङोब्ला तेजपुर खाथि जायो जायो आरो ओमफ्राय तेजपुरफ्राव थाङोब्लाबो जोंथ' आंनाथ' बेयावनो थांबाय थानाय जायो ओमफ्राय जोंनिया तेजपुरावथ' ओ मोनसे हिस्ट'रिकेल प्लेस जेरै जारिमिनारि जायगा गोदोनि ओ ओ मा होनो बान राजाया रायजो खुंनाय जायगा बेयावहाय माखासे जोंहा अग्निगर हाजो होननाय दङ। बेयाव थाङोब्ला गोबां ओ गोदोनि माखासे माखासे खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जेरै गोदोनि समाव ओ माबोरैहाय बे उखा अनिरन्धनि बे मोजां मोनलायनायखौ लानानै दावहा जालायलायनाय बा हरि हर दावहा बोखा जानाय बेफोरनि माखासे ओ जारिमिनफोरा बेयावहाय दङ आरो दासिमबो बायखोनदा नेरसोन बेफोरबायदि ओ ओम गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौबो बेयाव दावबायनो लाङो आरो ओ खोमाजों खोनानायनि ओमफ्राय आरो बिजाबाव फरायनानै मोननायनिफ्राय माने मेगनजों नायनाय बा प्रेक्टिकेलि नायनाय ओ बियो माने बांसिन गोसोआव थानाय बिदि जायो नालाय ओ गोबां सोलोंनो मोनो आरो बेफोरनिफ्राय औ-औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव बेरायथावथाव जायगा बेफोरबायदि मा मा दङ ओरैनो
औ नोंथां ओ जोंनि बेखिथ' बेबायदिहाय जारिमिनारि जायगा एबा बेराय थाव बारा एसेबां जायगा गैया गैनाया ओरैनो जों जोंङो फिसा फि खाथिल' जायगा दङ आरो जेरैहाय जोंना खाथि दोङो ओ सौकि हाजो होननाय दारा गाव हाजो ओ बेनि उनावहाय जोंना बगामाथि संख्रि हाजो ओ ओ सुख्लाय सेरफां बेबायदिनो गोबां जायगा दोंङो आरोना फिसा फिसा नो बेयाव थांबाबो जोङो गावनि ओ माइनटफोरखौ फ्रेस मोननो थाखाय जों थाङो आरोना नोंथां मिथिंगानि समायना महरखौ नायनो थाखाय ओ बेबायदिनोहाय
बेबायदिनोहाय जोंनाव गोबां बारा एसेबां जायगा गैयाबाबो जोङो बेबायदि खाथि खाला जायगाफोराव
थांनायावो जोबोद गोजोननाय लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ। ओम जोंनिया माने जोंनि खाथियाव आरो जायगा दंबावो बिदि मानास नेसनेल पार्क। ओ बेखौ खोनादों जानो हागौ ओ बेबो दं आरो औ। जोंनि खाथियावनो दङ बेबो बेनिफ्राय आरो भालुक बुंनाय मोनसे जायगा दं आरो जोंनिया बेयावहाय खाथियाव माने अरुणाचल बरदार आरो बेयाव ओमफ्राय बेयाव माने गोदोहाय भालुक राजाया रायजो खुंदोंमोननो बेनिखायनो बे जायगा जायगानि मुंखौ भालक बुं होननानै बुङो आरो ओ बर' गामियानो गोबां माने मैखोम बर' गामि आरो बेफोरावबो थाङो मानसिफ्रा पिकनिक जानोबो थाङो। ओ जिया हरनि दैयाबो बिनि सेरजोंनो बोहैलांदों आरो ओ बेफोराव थांनानै माने गोबां गोजोननाय मोनो आरो नायनो हायो आरो बेफोर जायगा औव औव जेहुथु औ औ।
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनि
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औव औव जागोन दे औव दे
औव गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो